औ नोंथां औ नोंथां
हेल'
औ हेल' नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा?
हेल'
हेल' नोंथां
औ अ' खोनायाखैमोन औ औ औ एबार खोनाबाय नोंथां ओ नोंथाङा ओ दसे सम होथ'नो हागोन ना माने फ्रि ना नोंथाङा।
औ नोंथां हागोन।
औ औ स' नोंथांजों माने मोनसे आयदानि बागै सावरायनो होननानै कल हरनाय जादोंमोन आरो
औ मा आयदा मोन बेबा नोंथां
अ नोंथां आयदायानो जाहैबाय सोलोंथाइनि जौगासार। जोंनि जे सोलोंथाइ जे दङ' जोंनि मा सुबुं माहारियाव बिनि जौ गासारनि बागै एसे सावरायनो सान्दोंमोन आरो जागोन ना नोंथां?
औ, सावराय जागोन दे नोंथां।
अह दे। अब्ला नोंथां फोरमायग्रोदो आरो जोंनि गोदोनि जुगनि आरो दानि जे मरदान जुग नि गेजेराव मा जौगासार नुनो मोन्दों सोलोंथाइनि ओ बागे एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ बिदिब्ला सोलोंथायाथ' जों सुबुं माहारिनि थाखाय गोनांथार मोनसे आयदा। बेयो जुदि जों सुबुं माहारिनाव जुदि सोलोंथाइ गैयाब्ला जों सुबुं माहारिया जों सुबुं माहारिनि मानि जौगानाय फैया आरो।
दा गोदोनि समावथ' सोलोंथाइ बुङोब्ला दानि बायदि एथ'बां जौगानाय नङामोन। बिदिनो गोदोनि समाव जेनोब्ला फरायनो थाखाय उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ जेनोबा बिफां सायायावसो फोरोङोमोन गोदोनि समाव बेबायदि खोनानो मोन्दों आरो। आरो गोदोनि समावथ' एथ'बां गोरों गोराबो गैयामोन जाखिनि आखल आखु दानायनि बा माब-सोलोंथाइ होनो हायो बेखौनो होयोमोन आरो गोदोनि समाव।
औ औ।
जेनोब्ला गोदोनि समावथ'
एथ'बां एभेलेबेल मानि बिजाबफोरबो गैयामोन आरो लिरनो थाखाय जोंहा जेनोब्ला खाथा बिलाइ फोरबो गैयामोन आरो। दा नाथाय दानि मुगायावथ' जोंहा गोबां जौगाबाय। जोंहा सोलोंथाइनि थाखाय दा गोबां गोरों गोरा फोरोंगिरिफोरबो ओंखारबाय। बेनिफ्राय जोंहा थाखो खथायाबो जौगाबाय आरो जिराय फरायसाफोरनि जेनोबा जिरायनायनि सुबिदाफोर ‌ आरो लिरनायनि थे-लिरनायनि थाखाय फरायनायनि थाखाय गोबां बिजाबफोरबो ओंखारबाय।
बेनिफ्राय गोदान गोदान आयदाफोरबो दानि मुगायाव गोबां जौगाबाय आरो। बेनिखायनो दानि जुगाव गोरों गोराफोरनि सुबुं अनजिमायाबो बांनो हमदों। आरो आथिखालावथ' जेनोब्ला जोङो अनलाइनबो फरायनो हायो।
औ
दा नोंथाङा बेनि फारसे एसे मोजाङै फोरमायनो हासिनबावगोन नामा नोंथां।
औ आं आंनि मिथिनायखिनिखौ
औ दासिम माबायदि जौगाखो।
औ आंनि मिथिनायखिनिखौ फोरमायसै आरो नोंथांनो जेसेबां आंनि साननाय मथे बा आंनि मिसिनाय मथे आं मिथिलाङो आरो ओ दा जों नायनो हायो आरो माने जोंनि सुबुं मा हारियाव जि बा जोंनि भारत देशआव बा जोंनि बर' सुबुं माहारियाव ओ सोलोंथाया बिराद जौगासार जानो हाबाय आरो गोदोनिफ्राय जि जों दस बोसोरसोनिबोबो माने उनथिं नाहरनो थाङोबा औ अब्लाबो मानि बिराद मानि सानख'नो हायै जौगासार जानो हाबाय। बेखौनो सानदों आरो आं माने गोदोनि समाव जोंनि सुबुं जोंनि जे बर' सुबुं हारि दङ। बेफोरो जोङो सोरबा इन्जिनियारनो डक्टरनो फोखौ जों नुनो थाङामोन। था माने जोंनि बर'नि फरायसा फोर बरेन बर'नि गथ'फोराबो माने बेफोर लाइनाव थांग्रा जाबाय आरो थारमानि सोलोंथाइ लानो दा सुबिदा मोनबाय आरो बिसोरो खाथि खालायाव एब खायनि बा मा होनो खाथ नो‌ गामि ओनसोलाव थायोबाबो ओ खाथि खालानि जे नोगोर ओनसोल दङ बेफोराव बे सुबिदाया फैहांबाय आरो ना। जि डक्टरनि फराय नाय होननो निदनि फरायनाय होननो इनजिनिर फरायनो माबा आइ पि एस अफ बिसोरबा एपि सि नि इगजामनि माबा होनो बेफोरनि सुबिदाया फैहांबाय आरो गोदोफोराव बेफोर बुस्थुआनो गैयामोन आरो ना। माने गोदो फोराव जोंनि जोंनि बर'नि मानसिफोराथ' बेफोरनि बागै सानानोमोन आरो। माने माइ गायनानै जे हा दङ बेफोरावनो जों गय बारि बागान बानायनानै जागोन मागोन होननानै सानोमोन आरो ना।
औ
थ' जों नायनो हायो जे सोलोंथाइनि मामलायाव बिसिबांखौ जोङो दा गोदोनिफ्राय दासिमाव जौगासार जानो हाबायबा जों गोदान सोलोंनाय मोनबाय आरो ना।
औ।
आरो जुदि जों नाय ओ सानोबा सोलोंथाया अ' खालि बिजाबनि ओ ल' नङा आरो ना। सोलोंथाया बाखि दस्रा बुस्थुनिबो जायो। जेलै गोदोफोराव जों मिथियामोन आरोना गेमफोरबो बानायजायो होननानै दा जोंनिनो सुबुं हारि जोंनिनो बर'नि सुबुं हारिफोरनि गथ'फोरानो ओ जों नायनो मोनो जे इन्जिनियारिं फरायनानै गेम बानायो गेम देबलप खालामो बा माबा मोनसे वेबसाइट बानायो लायनो। बा बिदिनो लायनो एनिमेसनबो रोंबावबाय गोदो बे एनिमेसन होननाय बुस्थुआ जापानसिमल'मोन दा जोंनि इण्डियासिम सफैबाय जोंनि भारतसिम सफैबाय आरो ना। जोंबो सोलोंबाय आरो ना बेफोर बुस्थुखौ। आरो जों नायनो थाङोब्ला माने जिसिबां गोदोनि ओ माने ओ जोंनि आइ आफामोननि फरायनायखौ जों नायोबा बिसोर बांसिनानो माने ओ डिग्रिखौनो कमप्लिट खालामामोन आरो ना। खालि ओ टुवेल्भ बा ओइस एस एल सि सिम फरायनानै ओ माने जायोमोन बिसिना बिसिमावनो साख्रि मोननो हायोमोन खिन्थु दा जों नायनो हायो। मानसिफोरा खमबाबो टुयेल्भ पासथ' जायो आरो ना। बिदि उननियाव डिग्रि दंनो माबा मास्टार डिग्रि दंनो बा माबा पिएइसडि दंनो माबा बिएड डि एल एड। बा माबा मा होनो दस्रा लाइनफोर दंनो बेफोरखौबो फरायनो फैबाय आरोना जोंनि बर'नि गथ'साफोरा
बा बेलेग बेलेग धरमनि जे माबा बुस्थु दंनो माबा खलनि खामानिनो माबा पेट्रलियामनि खामानिनो माबा थावनि खाय अइल रिफारिनि खामानि दंनो बेफोरावबो माने मावनो ओ बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन जायगायाव थांनाय बा गुबुन गुबुन जायगायाव जोंनि कमफर्ट जननिफ्राय ओंखारनानै मावहैनो थांनाय नुदों आरो ना थ' बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइ आर ना ओ खालि बिजाबाल' सोलोंथाइ नङा आंनि सान्नाय मुथेबा।
औ
आमफ्राय ओ जेरै मबाइलजों दासो नोंथाङा होनलांदों अनलाइन फरायनो हायो गथ'फोरा अनलाइनाव बिराद मानि दानि जुगाव नों माबा मोनसे खनसे सेरबानो बेनि बागै मोनबेसे मा बुस्थु ओंखारगोन नों सोलोंख'नो हालाय लाय नों बुस्थु ओंखारगोन आरोोना थ' सोलोंथायाइा बेहायबो दङ माने जोंनि बे ओ जेेति ओ सामफ्रामबोनि जे ओ निउसफोर थायो खो-खौरांफोर थायो बेफोरबो निफ्रायबो जों सोलों थाइ मोनो। जे बिदि बिदि जादों बैदि जायगायाव बिदि बिदि गोदान मोनसे माबा ओंखारदों बिदि गोदान मोनसे माबा मोनसे सोलोंनो मोनदों
बा अबेबा जायगायाव साख्रि गोदान ओंखारदों बिनिफ्राय बेबायदि सोलोंथाइ मोननो हायो बिजाबावल' सोलोंथाइ थाया औ बिजाबावल' सोलोंथाइ थानो हाया आरोना माने जोंनि सोरगिदिं सोलोंथाइयानो दंजोबो जेखौ जों नायनो मोनो जे गोदोनिफ्राय दासिमाव बिराद जौगासार जानो हाबाय जों। जोंनि न'फोरखौ मारै बानायो बेफोरनिफ्राय सोलोंथाइ मोननो हायो बा ओ ब्रिदजफोरखौबो मानि बानायो बेफोरनोबो सोलोंथाइ मोननो हायो।
औ
स' बेफोरनो आरोना आंनि साननाया नोंथाबो एसे फोरमायलांदो जे आं बुंनाया नोंथाङा बेफोरखौ गनायोना गनाया
औ थारैनो गनायो नोंथां औ। जेनेब्ला नोंथाङा अनलाइन इडुकेसन बा सोलोंथाइनि बागै मानि अनलाइन सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गोनां नंगौना नङा बिनि फारसे एसे फोरमायनो हागोन नामा मान बेयो खामानि गोनां नंगौना नङा जोंनि थाखाय
औ अनलाइन अनलाइन फरायनायाथ' बिराद खामानि गोनां होनजायो नोंथां दा सोरबा मानसियालायनो स्कुलफोराव फरायसालिमाफोराव थांनो हाया थ' अब्ला बेनाव जुदि आखायाव फन होन्नाय बुस्थु जानबुं होननाय बुस थ' दं एसे बिदिनो सारिस'फोरनि जाबाय दानि इन्टारनेटफोरा। बेफोरखौ सोबाय होमबा अब्ला मास मोनसेनि थाखाय बेयो मा बुस्थु सोलोंनो आं जेरै होनलांदों ए पि एस सि इउ पि एस सि नि फरिखाफोरनि थाखाय फरायनांगौ दंनो बेफोरखौ फरायनानैनो फोर मानि साख्रिनि थाखाय इन्टारभिउ हैनो हायो इगजाम हैनो हायो। आमफ्राय जुदि मानि गोसो होनानै बे मानसिया फरायदोंबा अब्ला साख्रि मोननोबो हा बावगोनसो आरोना थ' अनलाइन फरायनाय बुस्थुआथ' ओम ओम। अनलाइन फरायनाय बुस्थुआ मानि बिराद गोनांथि आरो जोंनि थाखाय आं बेखौनो सानो।
औ बिदिब्ला अनलाइन इडुकेसना जोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनाङानोना होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
औ।
होमबा नोंथां जोंना टाइमानो जालायलांबाय नै। दोनजासिगोनदां ना नोंथां?
औ दे नोंथां औ।
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ।